औ खोनादों।
अ गिबियावनो नोंथांखौ बे दिनैनि सानाव मोजां मोजाङै थांथो बा दिनैनि फुंबिलि समाव नोंथांखौ आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ साबायखर नोंथां।
औ जों दिनैयो मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो हागिरदों जेरै जों थांनानै थानायनि राहायाव जों जुदि सासे मो जाङै गावनि आथिङाव गसंनांगौब्लाथाय जोङो मोनसे आबाद मावनानै जानाया गोनां जेरै जो जोङो आबाद नङा जेरै जोङो ओ बिजनेस मेन जेरै जों दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय हांसो फिसिनाय बिदिनो बायदि बायदि बिथिंफोरखौ जोङो मावनानै लानो हायोब्ला जिउआव जोङो खोब मोजाङै आवगायलांनो हागोन बा जोङो नांगौ मुवाफोरखौ जोङो मोननो हागोन आरो नोंथां नोंथाङा आंनो एसे होनो हागोन नामा बेनि बागै जों दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो थाखाय नोंथांखौ आं बुंबाय।
जों फ्राय बर' न'खरावनो दाउ अमा हांसो बोरमा लानानै न'खर खुंनायखौ जोङो आगोलनिफायनो नुबोदों नोंथां। बेजोंनो जोङो अमाखौ मोनसे न'खराव माथाम माब्रैहा लागै लायो बेयाव अमा फिनाय अमा फिनायाव जेरै जोङो आदार होनाय थास' रुनानै होनाय आरो सोरबा सोरबा दानाबो होयो अमाया जेनेबा थाब देरना फाननो हानाय बिनि गेजेरजोंनो जोङो ओ न'आव दाउ फिसियो दाउ फिनानैयाव दाउनो जेनेबा जों बेसे गिदिर देरोबा माबायदि भेक्सिन होयो आरो लोमजाबा माबायदि मुलि होयो आर रो ओ फाननो गोनांनि सिगां बेमार जायनि सि ओ बेमार जाया जाहाथे बेनि माबायदि भेक्सिन होयो बेफोरखौ जोङो दाउ ओ फालांगि खालामनायफोरा बाहायो आरो बेयाव मुलिफोरखौ। ओम आरो न'आवनो ओ न'आवनो गोबाङानो हांसो फियो हांसो फुख्रि गिदिर जाव फुख्रि थानायफोरा फुख्रियावनो हगारना होयो हांसोखौ बिसनो नांगौ नांगौ जखानि आदार आदार होयो आरो नोंथां आरो आंनि मिथिनायाव दा बिदिनो दाउ अमा लानायजों जोंनि बर' न'खर खुंनायाव माने गोबां सहाय होबोदों आरो नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों नोंगौ। थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथो नंगौ जोंनि बर' न'खरफोरा आथिखालाव मा होनो अमा फिसिनानै दाउ फिसिनानै बोरमा फिसिनानै हांसो फिसिनानै बायदि बिथिंफोरावनो जोङो ओ थांनानै थानायनि राहा फोर दिहुननानै लानो हादों जेरै जोङो बोरमा फिसिनानै जुदि जोङो मोजाङै जुदि जोङो साक्सेसफुल जानो हायोबाथाय जुदि जोङो गावनि उन्दै उन्दै बा गावनि गथ' गथायनि फरायनायनि सायाव बा जोङो माबा मोनसे खामानि मावनायनि सायाव जों माने माखासे गोबां सुबिदा मोनगोन बा जोङो हेफाजाब मोनगोन आरो जुदि जों बोरमाखौ मोजां फिसिनो हायोबा बिनि अनगायैबो जोङो सोर सुबुङा माबायदिखौ फिसिनानै जुदि जोङो थांनानै थानायनि राहायाव जों जुदि मोजाङै फिसिनानै बा जोङो मोजाङै जों सासे बिजनेसमेन जानो हायोब्लाथाय जोंनि थाखायनो मोजां जेरै जों अमाखौ माब फिसि फिसिनांगौ अमाया जेरै जोङो अमाखौ फोजों मासे अमाखौ जुदि जों मोजां मासे अमा बिमाखो जों जुदि मोजाङै फिनानै न'आव दोनफैनो हायोब्ला बेनिफ्रायबो जों गोबां मुलाम फा मोननो हागोन जेरै जोङो अमाखौ बिनिफ्राय जों फिसा मोननो हायोबा जेरै जों मासे बिमानावनो मा माब्रै माबा सय था साथथा बेयाव जोङो माखासे जोङो अमा फिसा मासेयाव जुदि जोङो तिन हाजार सार सारि हाजार बिदि लायोब्ला जों गोबां मुलाम्फा जागोन जेरै जोङो अमाखौ जोङो न'आव फिनानै बा जोङो फानहरनोबो हागोन बा जोङो न'आव फिनानै गोबां गिदिर खालामनानै बेखौ फानहरनोबो हागोन। बिदिनो माने जों दास सासे सासे जुदि जों मोजां मोनसे आबादारि बा जोङो सासे बिजनेसमेन जा जानो गोसोब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ जों मावनानै बा जोङो लानो हानांगोन बा जोङो गाव गावनि गथल फोरनि फरायनाय गाव गाव गनि गथ'फोरनि जानाय गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो जुदि जों साख्रि बाख्रि गैयाबा बैफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो मावनानै ला लानो हायोब्ला जिउआव साक्सेस जागोन बा जिउआव जोङो थांनानै थानायनि राहायाव जोङो माखासे बिथिंनि खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनायाव ओरैनो गोरलै जागोन बा ओरैनो इजियाव जोङो मावफुंनानै लानो हा हागोन आरो जुदि जोङो बिदिनो जोङो हांसो फिसिबाय जों हांसोखौ माबायदि फियो बा जोङो अमाहानि अमाखौ जों माबायदि फियो बेखौ जोङो मोनसे सोरबा सुबुङा गोरों सुबुंफाय जों माखासे गियानफोरखौ लानानै जों जुदि फिनानै जुदि हाबा मावोबा जों गोबां जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो जोङो माखासे जोङो जों नुनो मोनो हांसोफोरखोबो गोबां सुबुंफोरा बुरजा बुरजा लानानै न'आव फियो माखासे सुबुंफोरा बे ए आमसो फिनायजोंबो गोबाङै जौगासारबाय बा गोबाङै माने गावनि नांगौ मुवाफोरखौ जों बायनानै लानो हानायखौबो जों नुबोदों बा जोङो मोजां मोजाङै माने बिनि सायाव फिसिनानै मोजां रां बा फिथाइ मोननानै जोङो माने गावनि न'खरफोरखौ सालायनायखौबो जों नुनो मोनबोदों दा आथिखालावबो गोबां सुबुंफोरखो जों नुनो मोनो। बोरमा फियो जों फोथाराव जोङो बोरमाखौ हेगारा हरा लासिनो बा न'आव ला खिनानैबो जोङो बोरमाखो फिनायो मानो होनोब्ला जोङो बोरमाया गोबां आदारखौ नो जायो जेरै जों बिफां लाइफांखौ जों लाबोनानै न'आवनो जों बोरमानो होफैनो हायो बा माबायदि? बोरमाया बिफांखौ बांसिन जायो बेखौ जों नोजोर होनानै जोङो बोरमानो आदारखौ होफैनानै जों बोरमाखौ मोजाङै देरहोनानै जों फेदेरनानै फाननो हायोब्ला जोंनि थाखाय खोब मोजां बा जोंनि थाख खाय मुलाम्फा गोनां जेरै जोङो मासे बोरमायावनो जोङो मोजां गिदिर खालामनाय हायोबा आट हाजार न' हाजार बा सय हाजार सात हाजारखौ जों मोननो हायो। अब्ला जोङो बोरमा फिनानैबो जोङो जिउखौ खुंनो हायो। जों साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जोङो जेरै जोङो बिजनेसमेन जानानै जों जुदि जों मा मोनसे आबाद मावनानै जोङो खामानि मावनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां बा जोंनि समाजनि थाखायनो मोजां बा जोंनि न'खरनि नि थाखायबो मोजां बा जोङो साख्रि बाख्रि गैया अब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ मावनो हायोब्लाथाय जोंनि थाख खायनो मोजां नोंगौ जों साफ्रोमबो सुबुंआनो साख ख्रिखो मोनजोबा नाथाय साफ्रोमबो सुबुङानो बिदि सानाङा जे जों साफ्रोमबो सुबुङानो साख्रि मावनानै जागोन। नाथाय जोङो बायदि बिथिंफोरखौबो जों मावनांगोन अब्लासो साख्रि मावग्रा सुबुंफोराबो बैफोरबायदिनि मावनायनि माबाफोरखौ मोनजागोन अब्ला जुदि जों साफ्रोमबो सुबुंआनो जों साख्रि मावजोबोब्ला बिजनेसखौ सोर मावनो आबादारिखौ सोर मावनो आबा आबादारि सोर जानो अब्लाना जोंनि थांनानै थानायनि बेलायाव जों गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जागोन बा जोंनि थांनानै थानायनि राहायाव माब बा मोनसेबाबो दावगानायाव उन जानानै थांनांगोन। साफ्रोमबो सुबुङा बिदि सानो साननाङा जे जोङो बयबो साख्रि मावगोन। बा जोङो बिजनेस मावगोन बा जोङो इदिनो रानना लानानै माखासे बिथिंफोराव जाय सुबुङा मा माखौ मोजां मोनो जेरै जोङो फोरोंगिरि साख्रिखौ मावनो मोनो बा बायदि बिथिंनि साख्रिखौनो मावनो मोजां मो मोनो बा जोङो बिजनेस मावनायखौनो मोजां बेफोरखौ जोङो सासे सुबुंफोरा साफा साफायै सायख'ना लानांगोन। जुदि जोङो गोबांबार जुदि जों साख्रिनि आनजाद होबाय नाथाय बार बार फेलें जादों अब्लानो जों बेफोरबायदि राह जों लानो हायो जेरै जोङो आबाद मावनाय जेरै जोङो बिजनेस जेरै जोङो दाउ अमा फिसिनाय बिदिनो बायदि बायदि बिथिंफोरखौ जों जुदि मावनानै लानो हायोब्लाथाय जोंनि थाखाय लाइफआव जोङो मोजाङै जों जालांनो हागोन बा जोंनि थाखाय खहा जानाय नङा। बा जोंनि माखासे साननो हानाय माबाफोराबो जोङो माखासे समाव गोबां जों जुदि थाखा फैसा सा गैयाबा मालाबा समाव गुबुन जों साननानै मालाबा समाव जोङो थांखिखौ माखासे से खामानिफोरखौ लानो गोनां जायो नाथाय जोङो मोजां थांखि लायोबा जोंनि थाखायनो मोजां जुदि जों माबायदि थांखिखौ लायोब्लाथाय जोंनि थाखाय मोजां जागोन बा जोंनो मोजाङै मा होनो। थांनानै थानायनि जाहायाव जोंनि थाखाय खोब लाइफआव हेफाजाब होगोन बा मोजां जागोन बेफोरखौ जों सानो। अब्लाथाय जोंनि थाखायनो मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङाबा मा सानगोन नोंथां बिनि बेलायाव नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन नामा आंनो
औ खोनादों
नोंथां बिदिनो दाथ' अखा बोथोरफोर जाबाय गोबां जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव गोबां अखा हागासिनो दं अखा हानायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोरा बा माखासे आबादारिफोरा अखा हानायनि जाहोनाव आबादफोरखौबो मोजां गायनो हायाखै। आथिखालाव माखासे गोथौ जायगायाव माने दैबाना जानानै बा दै लोमसावनायनि जाहोनाव आथिखालाव माने आबाद मावनो हायि जानानैबो दं बिनिखायनो जोङो बिजनेस माने दाउ अमा फिसिनायखौ जों लांफा फानांगोन अब्लाना जोङो आबाद थैयोब्लाबो जोङो आबादनिफ्राय जोङो माखासे मोननो गोनांखौ जों मोनाब्लाबो जोङो दाउनिफ्राय मोसौ फिसिनायनि फ्राय अमा फिसिनायनिफ्राय हांसो फिसिनायनिफ्राय जोङो बुथुमनानै बा जोङो मुलाम्फाखौ जों लानो हायो। जब्ला अब्लानो जोङो समान समानै जोङो नांगौ रोखोमै माबा मोनसे हाबाखौ मावफुंनो हायो। जेरै जों आबादावल' माव गोसो होबाय थाब्लाबो जोङो जानाय नङा नोंगौ जोङो आबादखौ गोसो खानांगोन। मानो होनोबा जोंनि मइेन गुबै आदारानो जाबाय जोंनि माइ बा जोंनि जानाय बा ओंखाम। बै ओंखामखौ जों जानानै थांनानै थाहैयोबा जोङो बिनि ओंखामखौ जों जाथारनांगोन बा जोङो आबाद मावथारनांगोन बेनिखायनो आं सान नो नोंथां माने जोङो थांनानै थानायनि बेलायाव जोङो जिब माने नांगौ रोखोमनि जेरै हांसोफोरखौ जों फिसिनानै जोङो मोजाङै खालाम गोन होनबा जोङो बोरमाखौ खौ मोजाङै फिसिनांगोन बिदिनो बायदि बायदि बिथिंफोरखौ जोङो थांनानै थानायनि बे जोङो दा थांनानै थानाय समाव जों बेफोरखौ मावनांगोन साख्रि बाख्रि गैयाबाथाय माने बिदिनो आरो नों नोंथाङा मा फोर बुंबावगोन नामा बिनि सायाव माखासे आबाद मावनायनि सायाव बा जोङो थांनानै थानायनि राहायाव जोङो हांसो अमाफोरखौ माबायदि फिसिनाया जोंनि थाखाय मोजां बा माबायदि खालामनांगोन
औ दा आंनि बेलायाव जों न'खरावथ' औ खोनादोंं नोंथां
औ बुंलाय नोंथां औ नोंथां खोनादों।
जों मासे अमाखौ फिसिनायावबोबां गोबां खस्थ' मोनो जेरै जोङो। मालाबा आदार बायनो थाखाय फैसा गैया जायो। बेनिखायनो जोङो जा न'आवनो थानाय थास'खौबो रुनानै ओंखाम माइरं एसे होनानै रुफानानै अमानो जों आदार होयो। बे आदारखौ जोङो अमाखौ मोजाङै जाहोबाय थायोब्लानो माने जों अमाखौ गुफुं खालामनो हायोब्ला गोबां दा दाम दामाव फाननो हायो आरो नोंथां लोगोसेनो जों मासे अ अमाखौ जों बोरै बिजनेस खालामनायाव हेफाजाब होयो होनबा जों एसे सोलोंथाइबो लानांगोन आरोना। जेरै जों अमा मासेखौ बे बेमार जायोब्ला माबायदि मुलि मुलि बाहायोब्ला माबायदि जाहोयोबा अमाया हामगोन बेखौ जोङो ओ सोलोंथाइ लायोब्ला माने अमा फिसिनायनि राहायाबो माने एसे मोजांस सिन जागोन आरो नोंथां। बिनिखायनो जोङो ओ सान साननाङा जे माने फैसा गैया थाखा गैया होननानै मा मावगोन मा दांगोनस साना सानाङा माने गाव जि गाव थांना थानो थाखाय जों गोसो होथाबनानै जिखि जाया मोनसे खामानिखौ मावलाङोबा जों साक्सेस जानो हायो होननाय बे बाथ्रा फंसेखो जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ थारैनो नंगौ।
अमा लानायावथ' बहुद खस्थ' होमब्लाबो जोङो माने अमाखौ ओ फिनानैनो न'खर खुंलांगासिनो दं आरो खुंलांबाय थानायखो जों नुगोन नुगोन आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो दाउ अमा फिसिनायाव माने ओ राङानो थाङाथों मानो जिखि जों जों खस्थ' खालामनानैब्लाबो न'खर बा गथ' गथायखौ फेदेरनो थाखाय बा न'खर गंसेखौ जौगाहोलांनो थाखाय जों दाउ अमा दा आबाद मावनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो ओ नोंथांजो जिनै जोङो गोबां खौनो सावरायबाय जों दाउ अमा फिसिनायनि सायाव बिदिनो जोङो सावरायबाय थानो मोनगोन इयुन समावबो। दिनैनिस सावरायनाय हाबाफारिखौ नोंथां बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा जोंथ' गोबां बाथ थ्राखोनो सावरायबाय नङा होमबा नोंथां?
दे गोजोनथों औ दे गोजोनथों नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ बे हाबाफारियाव सावरायनो मोननानै बा लोगो मोननानै गोजोन्थों।
दे।